हेलौ हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ?
औ खोनादों।
हेल? अ अ आङो नों नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन जाय आयदायानो जादों हारिमु नोंथांनि सेराव आङो दा बे आयदानि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे समाजनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय बेफोरनि गासैखोबो जों मोनथिनो हायो हारिमुआव जोङो गोबां रोख खोमनि साफ्रोम सुबुंनि जोङो मोनसे बिसोरनि सिनायथि खौ जों मोननो हायो सुबुं माहारिनि जानाय लोंनायनि फारसे थिं नायनानै जोङो आरो बिसिनि थांना थानायनि राहा आरो बिसिनि हाबा हुखा आरो बिसोरनि ओ गाननाय द्रेस जा गाननाय जि जोमनि बागैबो जों मिथिनो हायो बेफोरो जोंनि हारिमुाव बेरखाङो समाजनि गेजेरजों जोंनि हारिमुआव थानाय जों हारिमुनि गेजेरजों जोंनि समाजाव थानानै बायदि रोखोमनि मावनाय दांनायनि बाथ्राफोरा बेरो बेरखां मोननायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिनो सुबुं माहारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो साफ्रोम मानसिफोरानो मोनसे हारिमु थायो नंगौना नों थां जेरै जोंनि बरफोराल नङा गोबां जाथि जाथिफोरानो जोंनि ओ बिसोरनि हारि बेखौ जों बुंनो हायो बुंनो थांबा जोंनि बरफोरनि मोनसे बे हारिमुनि बागै बुङोब्ला जोङो बरफोरनि जानाय लोंनायनि बागैबो जों बुंनो हायो बरफोरा गोदो गोदाय माबायदि जायोमोन माबायदि थायोमोन बिसिनि जानाय गुबै मैगंफोरा मा बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदि बिदिनो जोङो बिसिनि बरफोरनि दोरोंनि बेलायावबो जों बुंनो हायो बिसिनि धोरोमा गुबैयै मा अबे मोनसे धोरोमखौ फालिनाय जायो इफोरखौबो जों बुंनो हायो आरो इफोरखौ बायदिनो बिस नि रंजानाय बाजानायखो फोरखौ जोङो बैसागोखौ मोननो हायो जायखौ बरफोरनि गुबै मोनसे ओ सिनायथिखो जों सिनायथि होननानै बुंनो हायो आरो एफोरबायदिनो बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोङो ओ दखनाफोरखौ जों बुंनो हायो दखना गामसा आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे दाना ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जों बुंनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जों निया मोनसे हारिमुआव सुबुं माहारिनि मोनसे सिनायथिया बेरखाङो जायनि गेजेरजों जोङो बिसोर बे मोनसे सिनायथिया बे मोनसे बर' समाजनि मोनसे हारिमुनि मोनसे खामानि दामानि होननानै जों बुंनो हायो बेफोरबायदिनो दानाय लुनायनि बेलायावबो जों बुंनो थाङोबा बर'फोरनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लानाय माखा से ओ आइजें आइलाफोरखौ जों बुथुमनानै जि दानायफोरनि गुबै बाथ्राखौबो जों बेफोरावनो मोननो हायो हारिमुनि गेजेरजों आरो बेफोरबायदिनो जोङो बिसोरनि ओ जि जोमफोराव खुन्दुं दिहुनाय आरो माखासे आगर आखाइ लिरनाय आरो मा माखासे खालार गाबफोर गानायफोरखौबो जोङो मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो हारिमुनि गेजेरजों साफ्रोम आरो मोनफ्रोम गामियावनो जों बेफोरबायदि बिसोरनि हारिमुनि बागै जों सिनायनो हायो ओ नोंथाङा बे हारिमुनि बागै आंनि सिगाङाव एसेयै ओ बुंथिनानै होगोन होनो हागोनखौ आं आसा खालामो।
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ।
हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला ओ जोंङा ओ बर' हिसाबै राव हारिमु दंखायो ओ जाय हारि बेयो गावनि बिमा ओ जाय हारिया गावनि ओ बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबो आखै बै हारिनि हारिमुवा गोमोरां गोमोरां जानानै दङ। ओ मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों ओ बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मो ओ जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे ओ रंजानाय फोरबो दङ। ओ बेनो बैसागु। ओ बैसागु खौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो। ओ गोदो गोदाय ओ आबै आबौमोननि
आबै आबौमोननि समाव बैसागुखौ से दानालागै फालियोमोन होनना जोङो मिथियो आरो‌
औ नंगौ।
बैसागुनि गिबि स्नि सानाव जोङो ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना ओ सुबुंफोरा बुं बुङो। ओ एक्स' एकटा रोखोमनि गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफोरा बुङो। ओ बेनि गेजेराव गासिबो मैगंखौ मोनजोबैलाय ओ मोनब्रै मोनबासोल मैगंखौ जोङो जानो मोनो आरो ओ बेफोर
औ नंगौ।
मानिमुनि दिंखिया खरादाफनि माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों बेखिनिखौल' जों मोनजायो आरो माने मा माखासे मैगंफोरा जोंनियाव मोनजुबैलाय जोङो बे मोनब्रै मोनबा मैगंखौल' जायो आरो। ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ मोसानाय रो मोसानायनि बेलायाव बुंगोन आङो नोंथां ओ दानि ओ मोसाग्रा ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा जायगा थाइसेआवनो गैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय आरो ओ मोसानो मोसानानैनो ओ गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय जेरै ओ फिल्म मोनसे गायोब्ला दायेनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो। जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा ओ बिदिनो मेथाइ बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो ओ मोनसे फग्राम गायोब्लानो मोनसे फग्राम गानानै गोबां रां खामायनो हादों आरो रां खामायनायल' बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामखौबो बिथांमोना लाखिबोदों आरो। ओ हारिमुनि बेलायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन बिबुं
औ हायो नोंथां। ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों मोनफ्रोमबो हारिनानो मोनफ्रोमबो राव थायो नोंगौ साफ्रोमबो जायगानि एबा साफ्रोमबो मोनसे मोनसे सुबुंफोरनि रावनि गेजेरजों जों जों बिसिनि हारिमु खौ जों हमनो हायो आरो मिथिनो हायो बे रावनि गेजेरजोंसो जों बुंनो हायो जे बेयो बे रावनि बे हारिमुनि सुबुं आरो बेबो बेनिबा हारिमुनि सुबुं होननानै जों बुंनो हायो। ओ हारिमुनि बागै नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जानाय लोंनायनि ओ बर' नि बेफोरनि बागै बुंदों नोंगौ बेफोरो सैथो बाथ्रा साफ्रोमबो हारिमुआव बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि बागै जोङो बुंनो हायो आरो बेफोरबायदि जों मिथिनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जों बुंब'नो हायो हारिमुआव जोङो गोबां रोखोमनि ओ गासैबो सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौ बाथ्रा खिथाफोरखौ जोङो मिथिजोबनो हायो जेरैबायदि जोङो मोनसे हादोरनि बबेबा थांनाय समावबो जों बिफोरोरनि हारिनि मानसिफोरनि रोजोबनाय दामनाय देनाय आरो बिसिनि बाहायनाय बेफोरनि बाग बै जेबो जों मिथिनो हायो मानोना मोनफ्रोम सुबुं माहारिनि जानाय लोंनाय हुदाफोरा बेलेक बेलेग आलदा जानो हागौ नाथाय बिसिनियाबो मोनसे हारिमु मोनसे थायो। जाय हारिमुनि गेजेरजों इसोरो साफ्रोम मानसियानो गावसिनि रंजानाय फालिनाय जानाय लोंनाय जाय गाननाय जोमनायखो दिन्थियो मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गाव मोनसे एक्स्रा हारिमुनि मोनसे द्रेस थायो एबा गान्नाय जोमनाय थायो जायनि गेजेरजों जोङो बिसोरनि समायखांनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोंनि बर' समाज आवबो जोंनि दख'ना गानाय गामसा गाननायनि गेजेरजों जोङो रंजा बाजा देखायनानै ओ बैसागो मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोरावबो जोंनि मोनसे हारिमुखौ जों सिनायथि होनो हायो जायनि थाखाय जोङो जोंनि समायनाखौ बेरखांहोनो थाखाय बेफोर दख'ना आरो गामसाखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बेलेग गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोराबो गावसोरनि मोनसे फोरबो फालियोब्ला एबा अबावबा मोनसे गावसिनि हारिमुनि नि माबा मोनसे देखायनोबा गावसिनि हारिमुनि द्रेसफोरखो गानना फैनानै बेबायदि दाजु दामलाफोरनि गेजेर जों बेफोरबायदि खामानि ओ खामानि गावसिनि खामानि मावनायफोरखौ जों देखायनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव थ' गोद गोबां मानसिफोरफोरखोननो जोङो मोनसे बे ओ जुथुम्मा खुंनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों बर'फोरनियावबो मोनसे इदिनो गल्डेन जुब्लि जायो होननायखौ जोङो आथिखालाव नुबोगासिनो बिनि गेजेरजों जोङो बर' समाजनि आ दुब्लि फोथाराव मोनसे गुवार ओ जाय मोनसे मिटिं लायो जाय मिथिङाव जोङो जोंनि बर' समाजनि जानाय लोंनाय एफ्मौ फिसिनायनिफ्राय लानानै आरो माइहुं बानायनाय न' बा बानायनाय माइ गायनाय सिजौ गायनाय हाबाफोर खान्थिफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो। हारिमुनि मोनसे बेयो बर'फोरनि सिनायथिखो जों बे मिथिंनि गेजेरजों मानसिफोरा गोहो लैहोर लैहोर नायनो फैनायफोरा बियो सिनायो जे बियो बर' समाज बिनि मोनसे हारिमुनि मोनसे सिनायथि होननानै जोङो बेफोरबायदि आ सिनायथि होयो। जायनि थाखाय साफ्रोम मानसिफोरानो मिथियो गोजान गोजाननि जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोराबो मिथियो बिसिनि मानसि बेफोरबायदि जानानै थायो बेफोरबायदि माइफोर आबाद मावनानै बेफोरबायदि दुलिफोराव सोनानै दोनो आरो बेफोरो मा माथिं बबे बबेथिं दुलि थानांगौ बेफोरबायदि जायगाखौबो न'फोरखो जों लुनायखौ नुनो मोनो इसिङा जे सानजाहा थायो होननानै ओ साहा साहाथिं लुनायखौ जायो इबोखौबो जोङो डाइरेक्टलि बे न' लुनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो जाय मोनफ्रोमबो हारिमुआव सोलिनाय ओ खामानि दामानिखौ बेहाय बेरखांहोयो बेफोरबायदिनो जोङो साफ्रोम मानसिनि गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायखौ जोङो मोनसे हारिमुनि गेजेरजों मिथिनो हायो समाज मानसि सुबुं माहारिनि खामानि मावनाय दामानि मावनाया जोंनि हारिमुाव बेरखाङो जायनि थाखाय बे हारिमुवा जादों सुबुं सुबुंनि गेजेरजोंसो आबुं महर मोनो। मानो होनबाना सुबुं गैयाबा मोनसे हारिमु जानो हाया हारिमुनि गेजेरजोंसो जोङो बेफोरनि खामानि मावनाय दांनाय बेफोरनि जानाय लोंनायनि बागै जों मिथिनो हायो। सुबुं माहारि गैयाबा बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमुखौ जोङो बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो हाया बे मोनसे जे हारिमु जाथाव जों बेखौ बुंनो हाया मानो होनबाना जिब जुनाराबो बे बुहुमाव जायगा एबा जोनोम लानानै दङ जायहा मोनसे हारिमु गैया बिसोर राव गैया इसा गाननाय जोमनाय गैया बिसा जानाय लोंनायनि जेबो एसे माबा गैयान नाथाय जोंनि मोनसे हारिमु आव मोनसे जानायनि मोनसे सिनायथि दङ आरो मोनसे गाननायनिबो आरो रावनिबो आरो महर मोखांनिबो जोंना बयनि हारिमुाव मोनसे मोनसे सिनायथि दंलायलायो जायनि थाखाय जोङो सुबुं माहारिनि गेजेरजों जों हारिमुखौ सिनायथिनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो हारिमुनि बागै जोङो गोलावै आरो बुंनो ओ हायो बेफोरबायदिनो जोङो साफ्रोम मानसिनि आरो मोनफ्रोम हारिफोरनि हारिमुखौ जों बुंनो हायो बे बेफोरबायदिनो जोङो साफ्रोमबोनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि बागै सिनायथिनो हायो। दिनैनि बे हारिमुनि ओ बाथ्रायाव नोंथांनियाव जा सोंदोंमोन आरो नोंथाङा जाबायदि आंनो आ सोंथि ओ फिननाय होदों बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो साबायखर ओ जासियो। आरो बेफोरबायदिनो बे दिनैनि हारिमु रायलायनायनि बागै नोंथांनिसिम आङो ओ एसेबांनो दोनथ'नाय जासिगोन। ओ गोजोना
गोजोन्थों नोंथां।